गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय ब जासि हरनाय थाबाय
नोंथां आंबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय
आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि गोग्गो आरो जोबोद मोजाङैनो दङ होननानै। अ नोंथांजों आङो म मोनसे आयदानि सायाव एसे गुवारै सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
हाया जानो?
औ औ अब्ला आयदाया जाहैबाय जों जा दै औ दै होननानै बुङोबा गुबुन मोनसे मुङानो जाबाय जोंनि जिउ। बे
औ
औ बे दैया ओ जोंनि जा थांना थानाय। जोंनि जा थांना थानाय जिउआव
औ
सानफ्रोमबोनि जिउआव बेसेबां गोनांथि बेसेबां जोंखौ मदद होयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायना
औ नोंथां मानो हा या जानो।
औ
दै दै होननानै बुङोब्ला ओ सरासनस्रा जों सोलि थानाय रायजो जानाय बे जिउ खुंबोनाय जा समाव जा दै बे दैया जोंनि थाखाय माने जोबोर गोनांथार। जाय दै गैयाब्ला जोंनि थांना थानाय बा जोंनि सरासनस्रा बे जोंनि ओनसोल बा जोंनि बुहुमाव बे दै गैयाब्ला थांना थानाय थांना थानो थाखाय गोब्राब जागोन आरो गोब्राब जागोन माने थांना थानो। हानाय नोङा दा जायनु दि आरो दै आरो हा जोंनिया जोंनि बुहुमावनो दैया थाम बाहागो आरो हाया से बाहागोल' दं स बेनो जा फो रोखा फोरमान होयो जे दै गैयाब्ला जोङो मा जागोन जा दैनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला जोङो जों गासै बो बिथिङावनो गास सैबो बिथिङावनो जोङो दैखौ नांगौ जायो दिनै बिजों माबा मोनसे जानो थाखायब्लाबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो जों दै गांनोबाबो जोङो दै नांगौ जायो दा जों ओंखाम जानायनि बेलायावबो जोंनो ओंखामखौ संनो थाखाय जोंनो मा नांगौ दै नांगौ दा मैगं संनो थाखाय जोंनो मैगंखौ गावनि मेगं महर होनो थाखाय जों बेयावबो जोंनो मा नांगौ बेयाव जोङो दै नांगौ दा जों माबा मोनसे मोनसे जिनिस बानायनो जों जाग्रा मुवा बानायनो थाखाय बे मुवाखौ महरथि लाबोनो थाख ओखाय जोंनो मा नांगौ दै नांगौ
औ
बे दैया जोंनि जा थांना थानाय बेलायाव जोबोर गोनांथि होननानै आं बुङो आरो। जेराव जों मै गं गायोब्लाबो जोंनो दै नांगौ दं फां लाइफां गायोब्लाबो दै नां गौ
औ
दा जोंहा दंफां लाइफां गायनायावबो दै मोनाब्ला दंफां लाइफाङा थांना थानो गोब्राब जायो।
औ औ औ नोंथां
औ दिनै जोंनि बे हा ओनसोलाव दै गैयाब्लाबो जोंनि बे हा हाया मा जागोन बे बालाहामा बायदि गोरान जालांनानै जोंहा गरम जागोन
औ
बिफां लाइफांफोरा थैलांगोन दावमा दावसा थैलांगोन जिब जुनार थैलांगोन सुबुं माहारि थैलांगोन बि दै गैया ब्ला बेफोर गासैबो थैयोब्ला जोंनि बुहुमा मा जागोन सिलिंखार जागोन आरो जों बेखौनो बैयाव बेयाव जों फोरमायथि होयो जे दैया माबायदि गोनांथि होयो आरो।
औ औ
आव नोंथां। खोनादों ना नोंथां औ दा औ औ दा नोंथाङा आंखौ दिनै सावरायनो जा लानाय जा खोथा दैनि गोनांथि आं जोबोर मोजां मोनदों दा दै दैखौ जोंनो मानो नांगौ दिनै आं नों थाङाबो फोरमायबाय लोगोसेनो नोंथाङाबो बे दैखौ जोंङो दैखौ थांना थानाय दा सरासनस्रा जिउआव माबायदि गोनांथि होयो बाब माबायदि गोहोम गोग्लैयो बे दैनि सा नोंथांङाबो एसे आंनो फोरमायथि होनो हागोन नोंथां
औ औ औ औ नोंथां अ नोंथाङा थ माखासे मानि दैनि जा गोनांथि बेनि सोमोन्दै गोबांखौनो खोन्थाबाय आंनोबो
औ नोंथां औ
औ बेजों लोब्बा लाखिनानैनो आंबो बेखौनो नोंथांनि गेजेराव सावरायलायनो होनना सानो जे दैया थारैनो जोंनि जा जिउ जोंनि जा जोंनि जा बे थांनानै थानाय दे टु दे जोंनि जा जिउ सम बेवहाय माबायदि जोंङो दै गैयाब्लादि जोंङो दसे समबो थांनानै थानो हानाय नंङा
औ औ
बेखौ जोंङो सानहरनानै नायोब्ला गोथौयै जेब्ला जों सानना नायो अब्ला मोनो आरो
औ औ नोंथां
दै गैयाब्लादि जोंनि बुहुमा माबायदि जोबस्रांलांगौमोन बा बुहुमाव थानाय जिब जुनार ओ दंफां लाइ हां बायदिसिना एम्फौ एनला थांनानै था हानाय नंङामोन आरो औ दा जोंहा जायखि जाया आबाद मावनांगौ होननानै बुंङोब्लाबो
औ
जोंङो जेसेबांखि ओ हमनानै ला दै गोबां नांङै बायदि सिना मैगंआनो जा दंफाङानो जा बिदिजोंब्लाबो दैखौ जोंनो बिसोरनो एसेब्लाबोदोङो दै नांथारगौ आरो।
औ औ
गोबां बिबांनि दै नांङाब्लाबो बिसोरनोबो दैखौ एसेब्लाबो नांथारगौ। दैया ओरैबायदि जों बिनि थाखाय गोनांथि आबाद ओ मावनायावनो जा ओ बिदिनो बिबार बायदिसिनानि थाखाय बिबार गायनो अब्ला बिबारफोरनोबो जोंनो दै नांगौ। नंङाब्ला बिसोरबो थैलांगोन। रानख्रबलांगोन लरहायलांगोन औ। दा जोंहा हाखर हाला। बिदिनो दैमा दैसा लैथ लैथो लैथोमायावबो जुदि दैया जुदि रानलाङा दै गैया जानायमोनब्ला
औ औ।
दैयाव थानाय जा माखासे जिब बिदि दङ। दैनि जिब बिसोरबो दिनै थैलांजोब गुबुन। औ जेरै ना। बायदिसिना बिदिनो एम्बौ, आरो दैयाव थानाय एम्फौ एनला, दैयाव थानाय माखासे जिब बेफोर मा जागौमोन? थांना थानो हानाय नङामोन।
औ।
औ मानो होनना बुङोब्ला? बै नाफोरा ओ दैयावसो दैनि सिङाव अक्सिजेनखौ बिसोरो लायो आरो।
औ।
औ दा आरो मान सिनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला, जोंहा दैया जाबाय मा नोंथाङा बुंनाय बायदि। ओंखाम संनोब्लाबो जोंनो दै नांगौ। ओंख्रि संनो अब्लाबो जोंनो दै नांगौ। माबा मोनसे भाजा स संनोब्लाबो जोंनो दै नांगौ।
औ।
आरो जोंनो मा सम सम जोंहा दैया जोबोर गोनांथि, दैयानो जोंनि बयनिसाय गोनांथिसिन मुवा आरो। दैखौ जोंनो ओ सम सम दों दै लोंबाय थानांगौ, जोंनि देहायाव जुदि दैया खम जायोब्ला जोंहा माखासे बिदिनो ओ बेरामानो जा आरो जोंनि देहाया गोग्गो थानाय नङा। बेबायदि आरोखि। आरो मानसिनि बेलायाव साननो थाङोब्ला जोंहा जि जोम बायदिसिना सुुनो थाखाय आरो बेबायदिनो जोंनि जा। माखासे जोङो बाहायनाय मुवा जाय फोरा मलाबा ओ गाज्रि जायो। एबा माखासे मैला नांना थायो। बेफोरखौ जों सुस्रानो थाखाय मा नांगौ? जायो दैखौ नांगौ जायो आरोखि। औ जेरै जोंहा गारि सुनो जा, माबा मोनसे बिदिनो जोंनि न'खराव बाहायनाय बायदिसिना आइजें आयलाखौ सुनोआनो जा। जोंनो दैखौ गोनांथि, आरो अब्ला जोङो बेयो नोजोरजों नायोब्ला नुनो मोनोदि दैया जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां।
औ
औ बे समाव आङो नोंथांनो बेखौ सोंनो सानो जे दै होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंहा एसे ओ गोबां ओ रोखोम होननानैनो बुंनांगोन जोङो।
औ
मानो होननानै बुङोब्ला दंफां लाइफांनो होनाय जा दै
औ औ
जिब जुनारा लोंनाय जा दै। आरो मानसिया लोंनाय जा दै मानसिया बाहायनाय दै। बे गोबां माखासे जानांगौ। फाराग दं। खोमा औ
औ औ
जा जोंनि सरासनस्रा जिउ ओ खुंनायाव जा मानसि जोङो लोंनो थाखाय बाहायो। ओखाम ओंख्रिं संनो थाखाय दा जों बाहायनाय जायो दै बैफोरो माबायदि बैफोर हाखर हालानि दैजों बा दंफां लाइफांनो होनाय दैजों माबायदि आलादा बेखौ नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ सा जोंहा दै दैखौथ' जोङो मा होनो बेखौ? फारागथि खालामनानै जोङो राननानै जों होनो हाया खिन्थु ना थाय जोंहा जाम थांना थानायनि जा बेलायाव जोंहा जा मानसि लोंनाय दै दंफां लाइफ फांआ ओ बोनानै लानाय दै जिब जुनार लोंनाय दै मा होनो बेफोर गावबा गाव मोनसे लामा। उम उम नायनानै
नंगौ नोंथां।
बेखौ मा बुङो बेयो गावनो सोरजिनाय नङाबा बो बे गाव मोनसे लामा नाय नानै जे थांना थानायनि थाखाय माबायदि दैखौ लोंनाया मोजां जागोन बेखौ लामा नागिरना ला नाय आरो। जेरै मानसिया जोंहा थांनानै थानो थाखाय जोङो अब्ला जोङो मोजां गोग्गो दै लोङो। जेरै जोङो हा सिंनिफ्राय दिहुननानै जों बेखौ मा खामो जोङो सरो बेखौ बायदिसिना इलिक ट्रनिक्स बा खायसे अन्थाइ बाला जोङो ओ आदब खान्थि बाहायनानै जो जों बेखौ सरगारनानै जों लोङो। दा दाावमा दाउसा लोंनायाबो जेरै हा खर हाला, दैमा दैसा माखायसे ओ थुबुर जाना थानाय दै बेखौ बिसोरो ओ नायगिरनानै लोङो। आरो दा दंफां लाइफाङा जा बोना लानाय दै बे दैयाबो एसे आलादा। जेरै दंफां लाइफां दाावमा दाउसा बेफोरबायदियाथ' गोग्गो दै लोंनो हानाय ओ मा बिसिनाव ओ दैखौ सर--सरगारनानै जेन लोंनो हानाय बिसनियाव बेबायदि माबा गैया थ' बेनिखायनो बिसोरो बिसोरनो इसोरानो हरखानाय जेराव दंफाङा हा सिंनिफ्राय गावनि रोदाजों बे बोना लायो अखानि फ्राय मोननाय जा दै बे दैखौ
औ नोंथां
दा बोनानै लायो आरो दा बयनिबो जा दैनि नांगौथि बा गोनांथिया बयनाबो जुदा जुदा जायो आरो
औ औ
नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन एसे आंनो फोरमायनाांनो हागोन नोंथां
अ नोंथाङा बुंनाय बदिनो ओ जेराव जोंहा दंफां लाइफां जिब जुनार ओ दाउसा दाउसिन दाउला बैफोर जा लोंनाय बा जा बा हायनाय एबा गाव बोनानै लानाय थांना थानो बिसे